खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ' खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
औ गोजान मोनाबिलिनि गाह हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरनाय जाबाय।
बावहरनाय जाबाय।
औ ओमफ्राय नोंथांजों आं बे फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माखासे जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
जे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि गेराव जायखिजाया मोनसे ओंख्रिनि बागैबा सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर बुंनो थाङोबा जोंहाथ' बर' हारियाव ओ गोबां बिदि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेफोर दं जायखौ सिगांनिफ्रायनो दासिमबो जोंनिया ओ संनानै जाबोगासिनो। दा बिनि गे जेराव आङो अनलानि सोमोन्दै बुंनो सानदों जे अनलाखौ जोंनिया माबायदियै ओ संनानै जानाय जायो बर' हारियावहाय‌ दा अनलाया जाबाय जोंनि मोनसे सिगांनिफ्रायनो बे जाबोबाय थानाय जोंनि दोरोङारि जाग्रा जायखौ गुबैयै जोङो माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो। बे अनला ओंख्रियावहाय अन गुन्दै गैयाब्ला अनला ओंख्रि जाया बेजों लोगोसेनो बिनिफ्राय जोङो खारदैआबो गोनांथार बिफाव लायो बे अनला ओंख्रि संनायावहाय। मानो होनबा अनला ओंख्रि संनायाव जोंना खारैखौ गोनांथि जाखागोन। दा बेखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ सुनानै एबा सोमनानै लाग्रोनांगौ। बेयो माइरङा‌ एसे रुइहाबजासेजों बेखौ दोननायनि उनावहाय जों बेखौ उवाल बा दिंखिफोराव देनानै लानांगौ आरो दा दाथ' गोबां अवाल बा बेफोर जायगायावहाय ग्रेन्दारफोर बाहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जियानो जा जों बेफोरखौ देखांनायनि उनावहाय ओ देना लाखांनानै एसे गुन्दै महराव लानांगौ बेनि उनावहाय बे माइरंखौ गुन्दै महराव लाखांनानै जोङो बे जिहुथु जों सारायखौ जानबाय बिनिफ्राय दै होनानै बे अनलाखौ गोदौबाय थानाय समावहाय जोङो फ्रि फ्रिहाय सारफावनानै होनांगौ आरो आरो जों अनलाखौ जों बेसनजोंबो संनो हायो ओ बेसनजों सङोब्ला जों गिबियावनो ओ बेदरखौ सुनानै मोजाङै मोनजासे एवनानै लाग्रोनांगौ। नांगौ जायो बेनि उनावहाय नांगौ जखानि मस्ला ओंख्रि बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बायदिखौ नांगौ बिबांनि होनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनिफ्रायनो ‍ओ दै होनानै गोदौबाय थायोब्ला बे अनखौ हरनाय जायो आरो एसे एसेहाय फ्रि फ्रि हरनाय जायो खायसेयाहाय औ गथा खाजानो गिनानैहाय बे ओ दैफोरजों एसे गलाय‌ नानै लाग्रोनानै बेखौ लाव-लाव महरावहाय लखम देरो आरो थिग बेफोरबायदिनो एरबाय थानांगौ जाहाथे ओंख्रिया खारदैखौबो नांगौ जखानि होनानै लानांगौ बिदिनो एरि एरि हाय ओ जेब्ला मोनहां हां जायो बे समावहाय औ गंगार दुन्दिया फोरबो होनो हायो जाहाथे मोदोमनायनि थाखाय बा एसे जानायाव मोजां मोननायनि थाखाय लोगोसेनो नोंथाङा खोनागासिनो आंनि
औ खोनादों नोंथां खोनादों। नाथाय एसे आवासआ थांहां फैया जागासिनो आरो माने जानो हागौ नेटनि एसे जेंना दं
दा दा खोनाबाय दा नोंथां?
औ खोनाबाय दे
औ औ एयारफन लायाखैमोन नोंथां लानाया नेटनिनो प्रब्लेम जानो हानाय दा जोङो अनलाखौ बिनि अनगायैबो जोङो अमा मेवाइजोंबो जानाय जायो अमा मेवाइजोंबो जोङो संनानै जानाय जानो हायो लोगोसे ओ मोदोम फुल बिबार खुन्थाइ सेवालि बिबार आरो आथिखालाव जोङो फान्थाव बिलाथिफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो थास' बिबारजोंबो जानो हायो जों गिबियावनो थास' बिबारखौ गोरान खालामनानै जायो खायफाया आरो लोगोसेनो खोमा बिबारजोंबो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बायदि-बायदि मैदं मैगं बिबार बिलाइफोरजोंबो अनला ओंख्रिखौ जानायखौ जों
दा अनला ओंख्रिखौ गोबां रोखोमैनो जानो हायो बायदिसिना बिलाइफोर होदेरनानै बा जोबोद साधारन भाबैबो जों बेदरफोरजों संनानै जानो हायो आरो अनला ओंख्रिखौ लोगोसेनो बेनि अनगायैबो जोंना बर'नि दोरोङारि हिसाबै जोंना हाथा ओ सुनि हाबायावहाय अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ बे गोनांथार अनला ओंख्रि गैयाब्ला जोंना हाथासुनि हाबाया जाया बे खौ जोंना गोदोनिफ्रायनो बेबो मोनसे दोरोङारिखा बे अनला ओंख्रिखौ जाय हिनजाव गोदान बियो संनांगौ जायो बेफोरबायदिनो गिबि याव ओ हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो गिबि खुरनानै जाहोग्रोयो आरो बेनि उनावहाय राइजोआव रायजो राजानो जाहोयो बे हाथासु हाथासे ओंखाम ओंख्रिखौनो सारियाव जिरायनाय गासैनोबो एसे एसेयैब्लाबो होननानै थोहैनाय एसेब्लाबो आग्लायनायखौ नांगौ आरो बे आग्लायनायखौनो राइजोआ संनाय ओंखाम ओंख्रियावहाय दोनहैनांगौ जायो आरो एबा नोमा न'वावबो सौहैफिननांगौ अब्लासो हिनजाव गोदानखौ लोखि बा माइनाव गोनां होननानै बर'फोरा फोथायो आरो बे बर'फोरनिनो सिगांनिफ्राय फोथायबोनाय मोनसे आसार खान्थि बायदि सोलिबोनाय सोलिबोबाय थानाय आरो दा आं बेखिनिखौनो बुंना नानै आंनि जि अनला ओंख्रिनि संनाय माबायदि सङो बेखिनिखौ आं नोंथांनो एसे खिनियावनो बरनायनानै होनाय जाबाय नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां नोंथाङा जे अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङोबा माबोरै बानायो बेनि आंनिसिम फोरमायथिना होनाय थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थिग बेबायदिनो आं नों थांनो फोरमायथिनो सानदोंदि ओ बिदिनो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जायखौ जोङो नारजि ओंख्रि होनना बुंनाय जायो बे नारजि ओंख्रिखौ आं नोंथांनो फोरमायथिनो सानदों नारजि ओंख्रिखौ जोंहा आलुफोरजोंबो जायो बिदिनो आमफाय अमा मेजेम बा अमा बेदर बेजों जोंहा जानाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौ जोङो माबोरै मोनो बा माबोरै खालामो होनोब्ला जोङो बेखौ जों गिबियावनो बुंनो हागोन जे नारजि ओंख्रि सं नो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोङो फाथो फाथोनि बिलाइ बेनो जोंहा नारजि जायो आरो गोरान जायोब्लाथाय ओमफाय गिबियाव जोङो मा खालामनांगोन फाथो आबादनिफ्रायनो जों लाग्रोनांगोन आरो गिबियाव जों फाथो आबाद मावबाय जेब्ला फाथो आबाद मावनायाव जेब्ला बियो रज'यो रज'खांनायनि उनाव जोङो बिनि बिलाइ फोरखौ खानानै फोराननांगौ आरो बेखौ फोरानखांनायनि उनाव आमफाय बे जेब्ला रानो मोजाङैहाय अब्ला रानोब्लाथाय बेखौ जोङो माखासे प्लास्टिक बा बस्थाफोराव बोन्थुम नानैहाय बेखौ ओंखाम संग्रा इसिं जाय जेराव जोङो बनजों ओंखाम संनाय जायो बे इसिं ङाव जोङो उखुम मुदायावहाय खाबथानानै दोननांगौ जाहाथे बेहाय जेबो ओ गाज्रि एम्फौफोर हाबा आरो बेयो मोजाङै गोरानै थाबाय थायो आरो बेनि थाखाय जों ओमफ्राय बेखौ जोङो संनो थाखायबो नाथाय माबायदि आदबजों सङो होनोब्ला जेब्ला बेयो जाजानाय जायो अब्लाथाय जों बेखौहाय नारजिखौ गिबियाव जोङो बासिसिगोन बे बिलाइखौ बेनिफ्राय जों बेनि गेजेर गेजेर थानाय माखासे देन्थाफोर जायखौ जों रोदाबो होनना बुंनो हायो बेफोरखौ जोङो बासिनानै गारसिगोन आरो नोंथां औ बेनि उनावहाय बेखौ बासि ना गारखांनानै जोङो दैयाव सोमसिगोन दैयाव सोमनानै बिदिनो ओ बेखौ रुइहैसिगोन माने जोङो दैयाव बेखौ मानि थाखाय सोमो होनोब्ला बेखौ गुरै जानो थाखाय नङाबा जोंहा ओरैनो बेखौ डाइरेक माबायोबा बियो सेम सेम गेसेम जायो नालाय गोरान नालाय बायफ्लेलाबायो आरो बेनि थाखाय जों दैयाव सोमनानै गुरै खालामना लाग्रोयो माने बेनि उनाव जोङो दैयाव सोमखांनानै बेखौ सुगारसिगोन बिनि हा बायदिसिना थानायफोरखौ मैला मैथाफोरखौ जोङो गारजोबसिगोन आरो सुगारनानै बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गोदौबाय थानाय दैयावहाय जों बेखौ हरनो हायो आरो दै फुनायाव ओमफ्राय जोङो बे बेखौ हरनानै मा खालामगोन दसे बिदिनो गाव गोजानो गोदौ होबाय थागोन दैजों लोगोसे से बेनि उनावहाय जों बेहाय खारै गारसननानै होगोन आरो जुदि खारै गैयाबा जोङो मा सदाखौबो गारसननो हायो जेराव हाथाय बाजाराव जोङो बायनानै मोनो सदाखौ बिनिफ्राय जोङो जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौ खारैखांनानैहाय खारैखौ जों मानि थाखाय होयो होनोबा गुरै आरो गेब्लेनायनि थाखाय आरो ना
औ
ओमफ्राय जोङो बिदिनो जों माखासे गेब्लेहोनो थाखाय बेखौ सागं सासिगोन ओमफ्राय खुरैजों एरै एरै होसिगोन बिदि खालामनानै दसे गोदौ होबाय थासिगोन आरो थि बेबायदिनो जोंहा अमा बेदर फोर होफायोबा जोङो गिबियाव अमा बेदरखौ माने एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन आरो एसेहाय जोंथ' बांसिन अमा बेदरखौ जों हाथाय बाजारनिफ्रायनो बायनानैसो मोनो नालाय बा बायनानै लाबोयो औ बेनि थाखाय जोङो गिबियाव जों थाव एसे होनानै अमा बेदरखौ एवनानै लासिगोन बिदिनो सामब्राम बानलु बायदिसिना मस्ला होनानै बेखौ अमा बेदरखौ मोनोथारनाङा आरो बेनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ माबानानै बे नारजि गोदौबाय थानायाव गारसनना होब्लानो जाबाय गारस'ना होखांनानै बेखौ दान्दिसे सम गोदौ होबाय थानांसिगोन ओमफ्राय नोंथाङा बेहाय माखासे नांनाय मस्लाफोर आरो संख्रिफोरखौ होनो हायो ओमफ्राय बिदिनो औ दान्दिसे सम ओरैनो नैजिबा थामजि मिनिटसो सम जों बेखौ हारसिङैनो गोदौ होबाय थानांगोन आरो गेजेर गेजेर जों बेखौ खुरैजों एरै एरै बो होनांगोन आरो
औ औ
बिनि उनावहाय बियो ओ जोंहा जाजेननाय जायो बे गोदौखांजोबनाय होनोबा मोनोब्लाथाय नोंथाङा संख्रिफोर बेखौबो साखिनायनो हागोन आरो जहाय संख्रिया नांना नाङाखै बेफोरखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय बेजों जोंहा मा होनो नारजि ओंख्रिजों माखासे जोंहा दोरोङारि माबाफोर दङ आरो ओ हाबा हुखाफोर दङ बा जोंहा फोथायनायफोर दङो जुदि सोरबा सुबुं बा मानसि थैयोब्लाथाय जोङो बेखौ सावनो थाङोबा फबनो लाङोना जोंनि माबायावहाय ओ सावनानै बा फबनानै फैखाङोब्ला जोङो नारजि अरगार बोनांगौनो बे नारजि अरगारोबा मा जायो जाहैबाय ओ जि बै थैनाय सुबुंजों जेबो जोंहा सोमोन्दो गैला होननानै जों बेखौ फोथायो आरोना औ बेनिफ्राय जों आरो मा खालामो बेखौ बे थैनाय सुबुंनि मुङाव जोंहा मराकास बा खारजो होनाय जायो बे मराकास बा खारजु बे नारजि गैयाबानो जोंहा बे आद्रा थायो होननानै बुङो आरो बा बिनि जि जिउमा बे जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनहैया होननानै बुङो बेखौबो जोङो बे सोमोन्दो गारनो थाखायनो बेखौ बाहायनाय जायो नारजिखौ जों जोंहा मा होनदो गोखा होननानै बुङो आरोना गोखा जायो नारजिया जानायफोरावहाय सोरबाफोर जाफेरि सुबुंफोरा नारजिफोरखौ जानो हाया ओमफ्राय सोरबाफोर जाबाय थाग्रा सुबुंफोरा नारजिखौ जायोब्ला गोद थाव मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' समाज जाव मोनसे फोथायनाय दङ जे सोरबा जुदि आलासिफोर फैयोब्ला बे आलासिफोरनो जोंहा नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनो नाङानो जुदि नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोयो औ
माबाफोर बेफोरबायदि हारिनि सायाव बिदि फोथायनाय दं नामा
औ औ नंगौ नोंथां माने जोंनि समाजाव फोथायनाय दंदि जुदि सोरबाफोरा आलासि फैब्ला नारजि जि ओंख्रि संनानै जाहैयोब्ला बेजों मा जायो जोंहा सोमोन्दो गारलायनाय होननाय जे मानसि थैबा सोमोन्दो गारलायनायनि थाखाय अरो ना नारजि थिग बेबायदिनो जों आलासिफोरनोबो जाहोबा सोमोन्दो गारलायनाय जायो होनना जोंहा फोथायलायनाय दं आरो जोंनिया समाजावहाय दासिमबो नाथाय बेयो औ थारैनो सैथो नंगौना नङा बेखौ जोङो बुंनो हाला औ थि बेबायदिनो जोंहा बिदि नार्जि ख्रि नोंथाङा बुंनानै जि ओ अनला ओंख्रि बिदिनो जोंहा बायदि रोखोम रोखोमनि ओंख्रि थायो जेरै सबाइ ओंख्रि बेफोरावहाय जोङो मा बाहायो बांसिन खारै बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ औ बाहायो।
बेफोर खारैखौ मावनिफ्राय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
बेफोर खारैखौथ' जोङो मिथिंगायारि बिथिंनिफ्रायनो जोङो बानायनानै लानाय जायो जेरैहाय जोङो बिफां थालिर बिफां थायोना बे थालिर थालिर बि फांनि बिलाइखौबो होदेरो, लोगोसे बे थालिर बि फांनि मादा बेफोरखौ जोङो फस्लाखौबो जों जिरखनानै लाबाय फिसा फिसा मह जिरनानै लाबाय लोगोसे बे थालिर बिफांनि मादाखौ जोङो खदाल जोंबा जा रुवा जोंबा दानख एरख खालामनानै बेखौ हानानै बा दाननानै लानांगौ बेखौ गोरान फोरानखांनायनि उनावहाय जों बेखौ सावनो हायो सावनानै बे बेनि बा हांगारनि बे महरानो जोंना गोबाब मोनसे ओ गोबाब मोनसे थावनाय होयो जाय बेखौनो जोङो सरनानै बानायनो हायो लोगोसेनो गोबांफोरा बे जोंनिया ओ बांसिनानो मिथियो आरो थालिर बिफांनि बे बानायनाय बे खारौयाहाय बांसिन ओ बाबसिनो होननानै जों मिथियो लोगोसेनो बेनि अनगायैबो बेसरफोरजोंबो बानायो बेसर बिबारफोर ओ बेसरफोरखौबो फानैहाय फोराननानैहाय बेजोंबो ओ बे फोराननानै सावनानै बेनिफ्रायबो